हेलौ
आ हेल' खोनादों ना
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा अब्ला बोरै दं
आङो दा मोजाङैनो दं नै जानि न' खाथिनि एसे फोथारनि सायाव थानाय दंफां सायायाव जिरायनानै दंगासिनो दं आं नोंथाङालाय दासान्दि मा खालामगासिनो दं
औ मोजां नोंथां औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दं नोंथां गरमाव फेन लागासिनो गरमनि थाखाय औ
थिं बोथोरा माबायदि बेखौ फोरमायदो दे एसे नोंथां दासान्दि
अब्ला जों ओ बोथोरनिनो रायलायनोसै खोमा जों दिनै
औ औ औ दे जागोन दे
अब्ला दायो जोंनिथिंथ' दैज्लां बोथोर नालाय गरमाथ' गरमखा आरो बिदिनो अ खा हालाय बा सान्दुं दुंलाय बा बार फैलाय बिदि जागासिनो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननिथिंलाय बोरै जाना दङ बोथोरफोरा
जोंनिथिं बोथोरा जोंनिथिंबो नों जेरै बुंदों बिदियानो ओमफ्राय बिदि जोंनिथिं दा माइ आबाद मावनाय जागायजेनगासिनो दं अखा दै गासिबो दं गासिबो मोनजोबदों दा अखायाबो मोनाबानो अखा हायो दा आरो गरमा सानाव जि गरम जायो थानो हालायै गरम जायो नोंथांमोन थिं मा आबाद मावबाय नामा नोंथां एसे फोरमायदो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलथिं ओ आबादखौथ' मावनाय जाबाय माने मावनाय माने हालेव जेनबाय आरो खोथिया फोबाय हालेवजेनबाय ट्रेक्टर बा नांगोल फोरजों बिदिनो हालेवनानै जायो दोनथ'बाय आरो आरो दसेनि उनावनो गायसे गायनायफोरा जालाय लांसि जासिगोन जुलाइफोर बा बेफोरथिं जाहैसिगोन आरो
औ औ जोंनिथिंथ' नै दा आबादखौ गायबायानो जोंथिं माने हाया एसे गाहाय नालाय दा दैबो मोजाङै मोनो आरो खोथिया फोनाय टाइमखौबो एसे एडभान्स खालामदों एडभान्स खालामना नै मावनाय जादों जोंनि जोंनि जायगाखै इदिनो दा नै खोथियाफोरखौ मानसिफोरा फुनानै गायहांबायानो ट्रेक्टरफोरखौ माने हालखौ एवस्रांजोबखाबायानो खाराय खारायजोबनानै लाखानायमोन दा नै एवबाय आरो गायफुगासिनो दं दा बोथोराबो अखायाबो हाखागासिनो दं नालाय बोथोरनि टेनसन गैया नोंथाङा खोथियाखौ माब खि गावो गायो एबा आबादखौ माबाददि मावो बिनि एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां हागोन माने आं बे खोथिया फोनायखौ ओ बुंग्रोनोसै फासाव ओ बे खोथियाखौ फोनोब्ला जोङो जोंनावथ' माइ थाखायो जेब्ला माइ हाखङो अब्ला जों माइखौ माइखौ दोननाय जाखायो जोंनि बाख्रिफोराव दा बेखौ ओ बिदिनो बस्थायाव बा बिदिनो बस्था सिङाव सोनानै ओ दै दैयाव दै सिङाव दोननाय जायो आरो बिदिनो दै सायाव बा बिदि फुङा फुङा माने रिंफोर बेफोर सिङाव दिननानै बेखौ सानसे बा साननैनि थाखाय बेफोरखौ खोथिया गायनायनि ओ मा माइ बेखौ गायनायनि सिगां बेफोर दोननाय जायो आरो बिदि
औ औ नोंगौ दे नोंथां
खौ माइज्लि होनना बुंनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला ओ ट्रेक्टर हालेवनानै नेक्स्ट दिनाफोराव टेक्टर हालेवनानै ओ दुब्लि ओ दब्लायखौ मोजाङै टेक्टरजों हालेवनानै बिखौ पिस पिस बिदिनो खालामग्रोनानै बे माइजलिखौ बेलासि से समाव ओ फोनाय जायो आरो नोंथां दा बिदिनो ओ बिखौ बियो ओ माइज्लिया माइज्लि माने बे माइ जियानो जा बेखौ फोखांनायनि उनाव बेखौ देरजासिम ओ रजजासिम बेखौ आल लाबाय थानाय जायो आरो बेखौनो खोथिया बुंनाय जायो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बे थिया देरखांनायनि उन उनाव ओमफ्राय दुब्लियाव थांसै सिगोन दुब्लियाव ओमफ्राय दब्लायफोरखौ एवनायजों हाबा जासिगोन फार्स एवजेननायखौ हालेवनाय खारायनाय होनना बुंनाय जायो नों थां ओमफ्राय बिनि उनाव खारायनायनि उनाव आरो मोनसे फैबावो खारायनायनि उनाव सामार होननाय जायो आरो बे सामार होनायनि उनावसो सोब बर' होनाय जायो बे बर' होखांनायनि उनाव माने बे टाइमाव ओ माइखौ गायनो थाखाय रेडि जाना थाखायो नोंथां
औ औ
जेब्ला बे रेडि जायो अब्ला बे खोथियाखौ फुनानै अब्ला ओ माने गायग्राफोरनि सोमोन्दै जेरै आइजोफोर बा हौवाफोराबो गायनाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनि ओ जारियै बे माइखौ गायनानै ओ खोथियाखौ गायनानै बिदिनो माइखौ फेदेरनाय जायो आरो बिदि ओ बे माइखौ नायनाय हिसाबै बा ओ एम्फौ नांनायफोराव मुलि बाहायनाय जेरै इउरियाफोर बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ दे
ओ बिखौ फेदेरै फेदेरै मोनजासिम जेब्ला मोनो बे माइया मोनो अब्ला बेखौ हानानै बिदिनो बाख्रियाव सोना दोनफिनसिगोन आरो नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलथिंलाय बेफोरबायदिनो नामा
औ जोंनिथिं नों जेरै बुंदों बेबायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो गि बेयावनो माइखौ नों जेरै बुंदों बे मोननाय माइखौनो जोंबो हाना लाबाय हाना लानानै जों इखौ माराखौ जों गोदोहाय मोसौजों होयोमोन दाथ' बे मोसौजों होनायखौ जों नुनोनो थांला बुङोबा जों दानि दा सान्दि दा आजिखाल आथिखालनि जुगाव जों टेक्टरजोंनो होनाय नुजोबो बयबो सोरबा टेक्टरनि मेसिनाव होयो बा सोरबा टेक्टरजों सालायनानै मारा होयो बे बिदिनो बे माइखौ जों बे एसरा जों जा खोथियाखौ जों खोथिया गायनो लागोन बे खोथियानो गायनो लानाय माइखौ जों एसरायै इखौ जों मोसौ जों होनांगौ जायो नङाबा जोंनिया खोथिया टेक्टरफोराव होनाया बायो नालाय बे खोथियाखौ जों दोनो दोननानै माइलि हिसाबाव दोनो बे माइलिखौ जोङो उनावहाय दैलां सफैबा जों बे माइलिखौ जों गिबियावनो मा दुब्लि हालौग्रोना लानाय जायो जोंनिथिंबो नों जेरै बुंदोंमोन बिदिनो हालौग्रोना लानानै जोङो बे खोथियाखौ सानसेनि थाखाय सोमनाय जायो आरो बे ओमबाना सानसेनि थाखाय सोमना दोनोबा बेहाय ओमबाना खिलियो सानसेनि थाखाय खोम-सोम सोमना दोननानै जों बेखौ जे बस्थायाव सोमना दोन दों बे बस्थाखौ बोखांनानै जों बे ब थानिफ्राय खेवनानै माइखौ जों गोरान हायाव दोननानै खोब ना दोननाय जायो बिनि उनाव गरम फा जोंयो माइआ रज'यो आरो रज'नायनि उनाव जोङो बे माइ खौनो दुब्लियाव लांनानै खोथिया महरै गायहैनाय जायो ओमफ्राय माइ जायो आरोना एवना लाग्रोनांसिगोन जों बेखौ एवला‌ फिनथाम खरि एवो गिबियाव जों नङा होमबा नोंथां थाम फिनथाम खरियाव खोथियाखौ गायना लानाय जायो गायो माने बयबो गायो न'खर न'खर बयनिबो दा आजिखालिथ' बयहाबो माइ गायखायो नालाय जों बयबो मिथियो होनजायो बिदि गायो बेनि उनाव जों बिदि गायना दोननानै जों इदिनो हालौवनाय नों जेरै होनदों ओरैनो खेरबाय ओम गिबियावनो ओमफ्राय बिदिनो जों माइ दुब्लि इदिनो आलि दानो आलि दानो आलि दानना लानानै आलि खोयो आलिखोनो नैबे खोथिया गायनायनि पनसलि पनसललिस दिन नामा फर्टिफाइभ पनसलिस दिन नामा नोंथा बेनि उनाव जों बेखौ खोथियाखौ फुनानै जों माइखौ गायनो फारा फारि जायो जों बयनिबो नख न'खराव नुखायो बयबो गायो बिदिनो जों जेरै नों बुंदों इदिनो दावगालां थांबाय थायो रांखान्थिनिबो हेफाजाब जोब मोनो जों बे माइ गायनानैनो नोंथाङालाय मा सानो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैखौ थारैनो बुंदों नोंथां माने ओ जों जानाय बे माइखौनो जों जायोबो बा रांखावरिनि थाखायबो बेनो जोंनो हेफाजाब होयो आरो जेरै बेखौ फाननानै जोङो रांखावरिबो मोननो हायो लोगोसेनो जानायलाय जानाय जाखायो बेखौ औ औ अब्ला नोंथां ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो दैज्लाङाव आरो गुबुन रोखोमनि आबाद माव मावबावो नामा नोंथां
बिदि दैलांआव नुनाय बायदिबाथ' थ' जोंनिथिं बिदि गुबुन आबादखौ होनोबा बिदिनो बोरि हाफोराव बे गुबुन आबाद गायनाय जायो नोंथां जेरै फाथो
औ नंगौ
थाइबें बिदिनो जोगोनार लेस्रा सबाय बिमा होनो सबाय बिमाबो होनाय जोंखै गोबां गामिथिं बेलेग बेलेग होनना गाबज्रिनाय जायो सबाय बिमाबा लेस्रा बि होनना बुंनाय जायो आरो जुखाम बिदिनो बायदि रोखोमनि बेखौ बोरै हाब फोराव गायनायखौ नुनो मोनो आरो थास' थास' थारुन ना मा होनो आसु थास' बिदि नाम दङ बेफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ बोरै हाफोराव गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां थिं नोंसोरनिथिं बिदि गायनाय नुनो मोनगोन ना मोना नोंथां
औ गायो जोंनिथिंबो जेरै नों बुंलांनाय बायदिनो फाथो थाइबें बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ माइनि अनगाबो मावनाय नुनो मोनो
औ औ औ आरो बेखौनो जों ओ गायनानै सोरनिबा न'खरफोराव जोंनो रांखान्थियारि आरजियो बेखौनो गायनानै मेसें ओ दैज्लां खिनि खौ बारहोयो बेजोंनो सोलिलांनो बो हायो न'खरफोराव थाखाबा बेजोंनो आरो एसे एनैखौ न'खर न'खर नुनायबो नुनोबो मोनो बयनिबो न'खरफोराव एसे एनै सबाय बिमा गायनाय बा जोगोनार गायनानै लानाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथां नोंथाङालाय मा सानो
औ नंगौ थारैनो बेफोरबायदिनो माने ओ दैज्लांनि जेरै बेफोरबायदिनो थाइबें सबायबिमा बेफोरखौनो गायो आरो फाननानै बेफोरनिफ्रायबो रांखावरिखौ मोननो हायो आरो
औ
नंगौ नोंथां दा अब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंना ओ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
गोजोन्थों
गोजोनथों